हेल'?
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
थां ओ आरोबाव जों मोनसे गुबुन आयदानि सायाव रायलाय लायनोसै ना? अब्ला जोङो दायो आबहावा गुबुंनाय आयदानि सायावनो दसे सम सावरायनोसै आरोना।
औ नोंथां।
अब्ला आं इखोनो बुंनो सानो ओ आगोलनिख्रुइ दानि माने सोलिबाय थानाय जों नुनो मोननाय बायदिब्ला ओ आबहावा गुबुंनाय बुङोब्ला जों गोबां मानि सोलायनाय नुबोबाय नङा होमबा? गोदोनि समाव जोङो गोदोनि समाव जोङो माने ओ गोबांथार मानि ओ जिथुनिखि मा बुङो बेखौ कम्पानिफोर ओ बेफोरनिफ्रायबो जोङो माने इन्डास्ट्रिफोर थायो। दा आथिखालाव माने बेफोरो ओ इण्डास्ट्रिफोरबो गोबां जाबाय दा बेफोरनिफ्राय धुङा माबा माबि जेनेबा ओ प्लास्टिक ब्लुस्टिक सावनाय माबा माबि फेक्ट्रिफोरनिफ्राय गोबां धुङा बायदिसिना ओंखारो। बेफोरदियावबो जोङो गोबां माने आबहावा सोलायनायखौ नुनो मोनो। नङा होमबा? आरोबाव बुंनो थाङोब्ला आबहावा सोलायनाय बुङोब्ला जोङो आरोबाव माखासे मानि नुनो मोनबावो ओ गारि गुरा खारनाय जिथु ट्रान्सपर्टेसन जोंनिया बे फोरनिफ्रायबो गोबां ओ पलुसन नुनो मोनो। दा बेफोरनिफ्रायबो जोंनियाव गोबां गोहोम खोलैयो आरोना। बुंनो थाङोब्ला जोंनि माने जिथुनाखि सानफ्रामबोनि सोलिबाय थानाय जिउआव गारि मथराबो खाराबा जोंनि जिउआ सोलिया दा जों दाबसे जायगानिफ्राय दाब से जायगासिम हान्थिनो थाखाय गारि मथर नङाबा मानसिया ओ सोलिनोनो हाया जायो। दा बेबायदियाव गारि मथराबो खारोब्ला गारि मथरनिफ्रायबो पलुस न गोबां जायो माने आबहावा गेब्रेंनाय गोबां जायो आरो ना। जों नुनो मोनो आ-आगोलनिफ्राय ओ गोबां मानि जोङो ओ गारि मथरफोरखोबो बांसिननाय नुनो मोनबाय। गोदोथ' एसेबां जोङो माने उन्दै समाव गारि मथरबो खम नुनो मोनोमोन। दा खिन्थु जोङो देरनायजों लोगोसे गोबां नुबोनो मोनबाय गोबां मानि ओ इन्डास्ट्रिसफोर फैबाय जोंनि खाथि खाला आगोलनि समाव जों बेफोरखौ नुनो मोनामोन दा बे फोरबो बो इन्डास्ट्रिफोराब गोबांथार मानि खामानि जायो बेफोरावबो जोंनिनि ओ दंफां लाइफांफोरखौ ओ सेफायनानै गिदिर गिदिर न'आव बाहायबाय गिदिर गिदिर फेक्ट्रि ओम माबाबाय फज'बाय आरो खामानि मावनो हम नि दंफां लाइफां हाजो हालाफोरखौ सिफायनानै बेफोराव न'फोर बसायनो हमबाय खामानि मावनो हमबाय
औ नंगौ नोंथां।
हाजो हालानि दंफां लाइफांफोरखौ सावस्रांनानै न' बां बहायनो हमबाय बिल्डिंफोर बांद्राय जालांबाय दा बेबायदियाव गोबांथारमानि आबहावा गेब्रेंनायखौ नुनो मोनो आरो। आदसा नोंथाङा ओ आबहावा गेब्रेंनायनि बागाव एसे बुंनानै होयोब्ला मोजां मोनगौमोन आं।
औ नोंथांबा ओ जेरै नोंथाङा बुंदों आबहावा गुबुंनायनि बाथ्रा गोबांखिनि बुंबाय नङा होनबा औ नंगौ आरो जोङो आबहावा होनबानो जेरैहाय जोंनि ओ सोरगिदिं आवग्रिनानै थानाय थासारिखौनो जों मिथियो नङा होनबा जेरै बेयावहाय गोबां खिनि गोलैयो जेरै मिथिंगायारि समाजारि जिउ आरो गोन जिउ गोनां जिउ गैय मुवा जिरादफोर बायदि गासैखौबो जों आबहावा बा जों माने आबहावा होननानै बुङो आरोना आरो बेबायदिनो जेरैहाय आबहावायाव माने जेरै जोङो आबहावा गुबुंनायखौ बुङोबा जोङो बेबायदिनो नोंथाङा दा फोरमायलांनाय बायदि जेरै गोदोहायथ' बेबायदि इन्डास जुदि बा उम बिदि गारि मथर दंमोनबाबो माने बाराद्राय गैयामोन नाथाय दायो जोबोद औ बुरजा जानानै फैदों आरो बे बेनि थाखायनोमाने जोंनि बारफोराबो माने मोजां नंला बा माने जेरैहाय ओ बेफोरनिफ्राय गाज्रि जेरै मटर गारिफोरनि निफ्राय उखुन्दै ओंखारो आरो थिग बेबायदिनो दारिमिनारि ओंखारनाय गेसफोर फ्राय उखुन्दै ओं आरो आरो मानसिफोरनि बाराद्राय मानसिफोरनि होंगो दोंगो जानायफोरनि निफ्रायबो गोबां रोखोमनि गेस ओंखारो बेफोरनिफ्राय माने जोंनि बारहावाफोरा गाज्रि जायो आरोना बेबायदिनो दै गोबुंनाय दैयाबो बेबायदिनो ओ जेरैहाय ओ गोबां प्लास्टिकफोरखौ जों माने दैमाफोरावबा जानला-मोनला गारला बायो बा जोंनि जेरै जिब-जुनार थैनायफोरखौ जोङो ओ जेरैहाय दै फोराव गारलाबायो बेफोरनिफ्राय जोङो दै गोबुंनायखौ नुनो मोनो आरोना जेरै ओ गोबां रोखोमनि आरो दारिमिन आरि दाथ' गोबां रोखोमनि दारिमिनारि जेरै हाय इन्दासथ्रिफोर, कम्पानिफोर खुलिनायखौ जों नुनो मोनदों। बेफोर माने फोराव ओंखारनाय जेरै बे गुन्द्राफोरखौ गेस बा बेनिफ्राय उखुन्दै बायदिफोरा माने दैयाव बे दैमाफोराव गार ना होयो आरो ना आरो बेफोर बेफोर दैमाफोराव गारनायनि थाखायनो माने जोंनि दैफोराबो माने दायो मोजां नंला माने आरो बेफोरबायदि खालामबा नथाय जेरै ओ जोंनि गोबां रोखोमनि बेमार-आजार जानायखौबो जों नुनो मोनो। नङा होनबा? जेरैहाय दै ओ दै गोबुंबानो जेरै जोंनि दै गोबुं बा जोंनि ओ सुबुंफोरनि जेरै गोबां रोखोमनि बेमार स्किननि बेमार जानायफोरखौ जों नुनो मोनो बेबायदि बिनिफ्रायनो जों बा ओ सिथर बेरनाय बा माननाय बायदि बेमारफोर जानाय खौ जों नुनो मोनो आरो बार गुबुङोब्ला जेरैहाय गगा मोननाय बा लोमजानाय-साजानाय गोबां रोखोमनि बेमार जानायखौ जों नुनो मोनो। आरो थिग बेबादिनो हा गोबुंनाय हायाबो बेबादिनो गो बुङो। नङा होनबा? गोबां जेरैहाय ओ गोदोथ' गोबां गिदिर-गिदिर अरनबारिफोर दंमोन।नङा होनबा? बेयावहाय गोबां रो खोमनि दंफां-लाइफां बायदिफोर दंमोन।नाथाय बेफोर दफां-लाइ फांखौ दायो दाननानै गोदान गोदोर-गोदोर माने इन्दास्ट्रिफोर खुलिगासिनो बिल दिं लुगासिनो बेबायदि आरो टावन बाय ओ जेरै टाउनफोर बानायगासिनो बा आरो जेरैहाय ओ आबादनि खेथ्रआव बुङोब्ला जोङो दायो जोङो आबाद मावोब्लाबो गोबां रो खोमनि मुलिफोरखौ हासारफोर खौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बेफोर माने ए‌ म्फौ बुथारनाय मुलि बाहायनाय बा रासायनारि हासारफोरखौ गोबां खिनि बाहायोब्ला माने हायाबो जोबोद गाज्रि जायो आरोना बेनिफ्रायबो माने जोङो हा गोबुंनायखौबो जोङो नुनो मोनो। बेनि थाखाय गोबां रोखोमनि ओ जेरै- आबहावा गाज्रि जानायखौ जों नुनो मोनो। आरो बिदिनो सुबुं सोदोबनि थाखायबो माने आबहावाया माने गाज्रि जायो आरोना जेरैहाय ओ गिदिर गिदिर ओ इन्दास्ट्रिफोर बानायनायाव जेरैहाय ओ ओ अन्थाइ गिदिर-गिदिर अन्थाइफोरखौथ' बमा जोंसो बेरहैयो नालाय ‌ओ बेबायदि माने आ सोदोब जायोबा होमबाबबो माने आबहावाया गाज्रि जायो होननानै जोङो ओ मिथियो आरो ना
बिदिनो आरो गो-जेरैहाय
ओ जेरै ओ जेरैहाय दानाय-लु नाय दारिमिनफोर मटर-गारिफोर आरो रेडिअ टिभि आरो गुबुन गुबुन माने जोनथोरफोरनि गेजेरजोंनो माने बे आबहावाया गाज्रि जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना।
नंगौ नोंथां ओम
हेल'